औ खोनादों
औ नोंथां खोनादों दे बिदिब्ला नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे
उम
जेरैहाय दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथांजों नोंथाङा आंजों लोगोसे एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथांनो हागोन। ओरैनोथ' दैज्लां बोथोर होनबा जोंनियावहाय
माइआनो गाहाय आबाद होनजायो।
औ औ
ओरै जोंनिया दायो माइ गायनाया दुहुम जागासिनो।
औ
जोङो ओरैनो थ' माइखौ माब्रै गायो बेफोरनि बागै सावरायनाङो नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
अ जोंनियावहाय माबोरै गायो बेखौहाय ना?
औ औ
उम दा जोंनियावहायथ' नों माइ गायोब्ला सिगाङावनो जोङो खोथिया फोग्रोनानै लायो। खोथियाखौहाय खोथियाखौहाय जोंना खोथिया फोनो थाखाय बारिफोरावहाय बांसिन हाफोरखौहाय सायख'नानै लायो। आरो जेरावहाय जोङो गोरानावसो फैयो बांसिन। खोथियाखौहाय जों मिथिंजाय बेबायदिनो सिगाङावहाय गोदोनि बायदिथ' नांगाल बा मोसौजों हालौवनानै एवनाय जाला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जोङो सिगां ट्रेक्टरजोंनो हालौवहोनानै लायो आरो बेफोराव थानाय जें जाबोर माखासे गांसो हाग्रा बेफोरखौहाय जों साफा जेनेबा खनथुमनानै आरिनानै माने साफा खालामनानै लायो आरो। बेनिफ्राय जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोनाय माइज्लि जोङो माइज्लि होनोब्लाथ' जोङो सिगां समावहाय जों न'आवनो माखासे माइफोरखौ खौहाय जों बासिनानै दोनोमोन, जेनेबा मा होनो बेखौहाय दस्रा माइ थादेरनायफोरखौहाय उम मोनसेल' जाद नि मासिखौ बासिनानै दोनोमोन। दा बांसिनानो बेफो बेफोरबायदिखौ दोननायखौ नुनो मोनला। दोनो दोनब्लाबो बांसिन हाथायावहाय मोननाय जे पेकेटनि पेकिं खालाम खानाय बेफोरखौ लाबोनानै उम फोनायखौहाय बांसिन नुनो मोनो आरोखि। आरो आथिखालाव मा सानो जेनेबा हाथायनि फ्राय लाबोनाया बांसिन मोजां जायो बेफोरबायदि आरोखि। आ दा जोंनावहाय गोरानावनो दुफु दुफु जेनेबा हालेवनानै खोथियाखौ फोयो आरोखि फोनानै बिदिनो मैजों मैबोथ' गैलिया दा। दा ओरैनो हासिनिजों हायनानै नि एसे सिङावहाय हाबसोनाय बायदि खालामनानै खोथियाखौ फोयो। उम। आरो खायसेबा ओरैबायदिबो फोबाय जेनेबा जेनेबा एसे हाब्रु खालामबाय हाब्रुआवहाय उम, खोबाय दा हाब्रुआवहाय फोनो थाखा खाय ओरैबायदि खालामग्रो माने माइ जोलैखौहाय बस्थायावहाय सोनानै माने फख्रि बा अबबेबा मोनसे दैयाव हाय दोनग्रोनाय जायो आरोखि। इदिनो सानसे बा साननै एसे से गाजा बेरहां बेरहां जायोब्ला बेखौ बोखांनानै एसे सरद होनानै गोसारफिन फोनाय जायो आरोखि।
औ औ नंगौ।
दा बेबायदिनो यावहाय खोथिया फोनायखौहाय बेबायदिनो फैयो। बेनिफ्राय एसे जौब्ला जेब्लानाखि बिदिनो फन्द्र' दिन बिस दिन बेफोरबायदि थाङोब्ला खासिया गायो जोंनियावहाय मानि हाया एसे खासिया गायनांगौ जायो माने दह'ला आरोखि। उम, दह'ला थाइफ आरोखि बेखायनो माने खासिया गायब्लासो एसे मोजां बायदि आरोखि माने खोथियायै गायोब्ला उम, माने माखासे खहा जायो। ओरै दैनि आरिनि खेबसेनो माने दै दहल फैयो जोंनिजोंहाय बेयो फैयोब्ला गुफा लांजोबो बा लोमजोबो बेफोरबायदि आरोखि। ओंखायनो माने बोथोरखौ नायनानै माने खासिया गायनानैसो गायोब्ला बांसिन मोजां सिन आरो जोंनियावहाय। ओरैनोथ' खासिया गायनो थाखाय जों एसे गोजौ एबा बोरि हायावनो जों जेब्ला अखा हायो हमबा जोङो अखा हादैजोंहाय होम हाखौहाय माने ग्ले ग्ले खालामबाय हालौहोनानै आरिनानै। निफ्राय जोङो खासि या गायनायखौथ' नोंबो मिथिखागोन ना?
ओ आं बाराहाय बुजियाखै नोंथां बेखौ।
अ खासिया उम खासिया गायनाय दि मानि जोंनियावहाय मानि बे खोथियाखौनो फुनानै जावैफिननाय जायो आरोखि
औ औ नोंथां बुजि
उ जावैनाय होना सोरनिजोंबा सो
औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ खोथिया जेनेबा जावायनाय जावना ओ गायनाय बिदि बुङो आरो जेरै गोथौ हाफोरावहाय गायो आरो बेखौ
औ औ दा जोंनियावहाय मानि बे बे गायनायखौनो बांसिन गायो आरोखि बे खासिया बा जावगायनायखौनो ओरैनो बेबायदि आरोखि ओमफ्रायहाय बेखौहायनो बिदिनो बिदिनो फन्द्र'जन माने सोमखांजासिम दोनबावो आरोखि बे खौ खासियाखौ सोमखांजासे दोननानै जेब्लानाखि दुब्लियावबो जेनेबा गायथावथाव जाबाय दै आरि गासिबो थिग जाजोब्बाय हालौनायाबो थिग जाबाय होनबा नों गायहैबाय ओमफ्राय नोंसिनिजों मा माब्रै गायो एसे
औ नोंथां जों औ औ नोंथां फोरमायना होनि आङो जेनेबा आं जाखिनिखौ नुबोदों एबा जाखिनिखौ आं रोंबोदों बे ओ बिनि सायाव एसे ओ बुंनोसै आरो आं नोंथां जेरैहाय जोंनि ओनसोलावबो बिदियानो गायो ओ ओ नाथाय ओ जेनेबा गिबियावनो जोंनोबो माइग्लि माइ एबा माइ बोराय नांग्रोगौ आरो खोथिया जावायनो थाखाय औ बेखौ जोङो जा फाथोनि बस्थायाव सोनानै गोराहाय खाथुमनानै जोङो बिदिनो फुख्रिफोराव सोमना दोनो आ रो जेरै साननै सानथाम बिदि औ सोमो बेनि उनावहाय जों बैखौ बोखांनानै न' फारसे लाबोयो लाबोनानै जोङो बिदिनो थायसे जायगायावहाय दोननो दोननानै एसे फेनस्राना होयो आरो बिनि उनावहाय जोङो जा थालिर बिलाइ ए बा थास' बिलाइजों जोङो बेखौ खोबसिना दोनो आरो जाहाथे बे एसे गुदुं भाब एबा ओ गुदुं जाहाबनानै बिदिनो रोदा सुग्लियो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनो थाखाय फोथार मोनसे नांगोन जोंनो बेखौ फोथार मोनसे थियारि खालामना लानाय जायो जेरैहाय बे फोथारखौ मोजाङैहाय एवग्लिजोबनानै ओ बुर बुर एवना दोल दोल खालामना नै औ बे माइग्लि माइखौ लांनानै जोङो सारै सारै मोजाङै फैहैनाय जायो आरो ओ नोंथां
औ औ
बेयो जेब्ला ओ जौगोन ओ सोमखोर गाब जागोन अब्ला जों बेखौ फुयो। ओ गोदो बिदिनो ओ औ सावरि बादालि जायोमोन आरो रुवाथि दाहोना ग्रोम ग्रोम लानानै फुयोमोन जों खोथिया फोरखौ नाथाय आथिखालाव बिदि रुवाथिफोरबो बारा मोनबांला नालाय आरो सावरिफोरखौबो बारा जाबाङा मानसिफोरा औ बिनिखायनो जोङो औ राङारि होनानै जोङो हाजिरा खामला बिदिनो लिंनांगौ जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय औ बिदिनो जोंङो लिंनानै बेखौ फुहोयो। फुनानै बिदि जोङो बेखौ गायनो थाखाय आलदा फोथार मोनसे नांबावगोन नालाय नोंथां। बे फोथारखौबो जोङो बिदिनो एवनानै आलि सालि दाननानै खोनानै ओ बिदिनो माइखौ गायो। आरो बे फोथाराव जोङो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बेफोर गायो गायनो जोङो बांसिनै हौवा माहारिखौ बांसिनै जोङो खोथिया फुनायखौ नुनो मोनसै आरो हिनजावसाफोरखौ माइ गायनाय औ एबा आइजोफोरखौ माइ गायनायखौ नुसिनो आरो जोङो दा बिदिनो गायो। गायनानै जेब्ला माइया औ जेब्ला गायनानै बे माइआ सखांगोन एबा जौगोन जौनानै बि बिदिनो बिबार खिलिनानै फिथाइ थायनानै मोनगोन बे समाव जों बे खौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जेरैहाय हासार रुनु होनाय एबा मुलै होनाय बिनि जा नाङै जेरै हाग्रा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो जों साफा सुफा खालामना होनांगौ जायो आरो। बिनि उनावहाय जों जेब्ला ब्ला माइ आ मोनगोन माइया मोनब्ला जों बेखौ गोदोहाय जे गोदोहाय आबै आबौमोना ओ जेरै खासिफोरजों हानानै ओ बावखा जाय ओ माइखौ बाननानै लाबोयो बावखा होनो आरो जोंनिथिं बेखौ। बेखौ ओ बानना लाबोनानै नानै न'फोराव औ बिदिनो मोसौ हालिजों नानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बिदिनो मिसिं आरि ओंखा खारबाय नालाय बेनिखायनो बै फोथारावनो बै माइखौ हानानै नानानै ओ माइखौ न' फारसे लाबोनो हानाय बिदि सुबिदा ओंखारबाय आरो नोंथां। बिदिनो ओ गोदोनिखौ बुङोब्ला बिदिनो न'आव लाबोनानै नायो नानानै ओ जा नानानै अंखारनाय जा माय बिलाय बेखौ जोङो ओ जेरैहाय जिब जु जुनारनो जाहोनो आदार महरैबो बाहायो जायखौ जों जि गाब होनना मिथियो आरो बेखौ मोसौफोरनो जाहोयो आरो जोङो औ। बिनि उनावहाय जोङो जा माइ फिथाइ मोनगोन बे माइखौ जोङो बिदिनो भाख्रि एबा दुलियाव दोनथुमो आरो जोङो। जेब्ला जोंनो रांनि गोनां थि जायो अब्ला जों बेखौ ओ बिदिनो ओ हाथाय बाजारफोराव जोङो फानहैनानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो एबा न'खर मोनसे ओ न'खर सुंथानो हायो बिदिनो आरो। आरो बिनि उनावहाय औ औ बेनि उनावहाय जोङो जा जोंनो ओंखामनि गोनांथि जायो अब्लाबो जोङो बे माइखौ ओ सौवो सौ माने गोदो जों बिदिनो उवाल आरो दिंखिफोराव सौनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव मिसिंजोंबो औ मिसिंजोंबो सौनायखौ नुयो आरो। बै सौनानै जा ओंखारनाय माइ जुजाय बेखौ जोङो बै अमाफोरनोबो गुन्दै महरै एबा आदार महरै जों जाहैयो आरो। आरो बे औ बेनि उनावहाय ओ जों जा बे माइरं मोनगोन बे माइरंखौनो जोङो ओंखाम महरै स जेनेबा संनानै बिदिनो ओंखाम जायो आरो जों नोंथां बेवबो गोबां रोखोमनि माइ दोङो माइ माइरं जेरैहाय आसु माइ माइसालि माइ रनजित माइ बाहादुर बायदि बायदि दि रोखोमनि माइ थायो आरो नोंथां बिदिनो औ बिनि उनावहाय जों जा ओ जेब्ला माइ गायखाङो बा माइ गाय खांनो सम जाब्ला जाय जोंनि समाव मोनसे जे हाल जांख्रा होननाय मोनसे दों आरो फोरबो ओ बेखौ औ जोङो फालिनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ माइखौ गायखाङो बा जोङो बे हाल हालेवनाय नांगोल बे-बेफोरखौ खौ दोनथ'नाय जायो बेनि थाखाय बेखौ ओ हाल जांख्रा बुङो आरो जोङो। बेयाव जोङो जे ओ बयबो जेनेबा फोथाराव हाब्रु उनु फोनलायनानै बिदिनो रंजा बाजा बयबो मिनि खुसि गेलेलायो आरो आरो बिनि उनाव जोङो बिदिनो रुजु रुमु ओंखाम बोथिसे जायो आरो नायै बेदरै जौ सेरेब बिदि दिनो
औ
बिदिनो ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदियैनो माइ गायो आरो नोंथां। आरो जोङो गोदोहाय ओ जों माने जेनेबा आबै आबौमोननि दिनावहाय बिदि बोथोरजों सोलिनाय एबा बोथोरजों मोननाय जा अखा बांखा बेफोरजोंहाय प्राय गायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव अखा फोराबो एसेबांखि हाबांला नालाय। बिनिखायनो ओ फुख्रि दैमाफोरनिफ्राय बिदिनो मिसिं लागायनानै दै सारै सारै गायनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो जों नोंथां।
उम उम दे होमबा नोंथांना।
औ नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होमबा नोंथां। गोजोन्थों।